हेलौ ।
औ खोनादों ।
औ आ हो । नोंथाङा दायो दसे सम ओरैनो दं नामा?
ओरैनो दंथयो ओं ।
औ ।
उम ।
बिब्दिब्ला नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनि ओ । जोंनि माइ आबादखौहायो जोङो । ओ माबायदि गायो आरो जोङो । मा मा मुलाम्फा मोनो बेफोरनि बारै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलांदो ।
औ जोंनि जो । जोंनि नैबे जोंनि आसाम जायगानि । गुबै आबादानो जाबाय माइ आबाद जोङो माइ आबाद नंआबा । माने जोंना जोंना जानाय आदारनि थाखाय माने एसे उसुबिदा जायो आरो जानाय आदारा मे जोंना गुबैयानो माइयासो नालाय जोङो बे बे आबादखौ बोरै गायोबोसे खोनथानोसै आङो दैलां समाव जे जुब जुब अखा हासिगोन बे समावहाय माने ट्रेक्टर जों हाय । एवना लाग्रोसिगोन गिबियाव एवनानै ओमफ्राय बेवनो खोथिया माइलिखौ माने दैयावहाय सोमनानै दोनो खायो आरो सिगाङावनो। सोमनानै दोनसिगोन ओमफाय बेनि उनावहाय खोथियाखौ माने बे माबा दैनिफ्राय बरनानै हेल'
सिरि खालामनो हागोन नामा?
खोनायाखै ।
नोंथाङा नोंथांनि जानबुंखौ सिरि खालामनो हागोन नामा होनदां । औ । औ दे बुंदो नोंथां
ओ सिरि जाबाय ।
औ ।
उम माय मायखो नों माइनि बागै बुंबाय थादोंमोन
औ
उ माइ माइखौ जों गिबियावनो खोथिया खोथिया माइलि बासिग्रानै जोङो खोथिया बानायनांगौ आरो जों खोथियाखौ मोने गिबियावहाय दैयाव फुख्रियावहाय सोमब्रबना दोनसिगोन दोननानै ओमफ्राय। बिनिफ्राय बोखांनानै साननै दोनो आरोना बोखारनानै ओमफ्राय। थास बिलाइजों खोबनानै दोनसिगोन दोननानै ओमफ्राय गाजा ओंखारसिगोन आरो ओंखारनानै साननैयाव गाजा ओंखारो सिगोनबाय बे फोथारावहाय नोङो ट्रेक्टरजों फिनै फिनथाम बा सोय एवना दोनदो आरो दै गोनां जायगायाव हा दैखौ एसे फोराननानै। बे खोथियाखौ सारनानै होदो आरो सारनानै होखांनानै। खोथिया जासिगोन आरो बे बे खोथियाखौनो जोङो। बेलेग बे जोंनि माइ गायनांगौ जायगायाव गायस्लायफिनो आरो बेखौ। सुनानै जोङो जा जोङो। जों गायनांगौ जायगा जों ट्रेक्टरखौ माने फिनबो फिनथामसो एवना लासिगोन ओमफ्राय। आलि दानसिगोन आलि दानखांनानै आरो फिनसे एबावनानै। आलि फोसिगोन जोङो आलि खोनानै। ओमफ्राय खोथियाखौ फुसिगोन आरो खोथियाखौ फुनानै जोङो। खोथियाखौ जों माने गायनाय जासिगोन आरो गायनानै जेनेबा गिबियावनो जोंना नियम दं बर'फोरनि नियमा। बे माइ गायजेनबाथाय बिदिनो आग लानाय होनो आरो बेनो। बेयो आग लाजेननानै मे माइखौ गायजेननाय जासिगोन आरो आफा इसोरफोरनि नाम लानानै। माइ गायनाय जासिगोन आरो गायनानै ओमफ्राय। बिदिनो माइखौ एसे दै उदै जा दै बायदिसिनाफोरखौ थाल ला बाय थानांगौ जायो। बिदिनो सप्ताहै सप्ताह मासाव मास ओमफ्राय एसे गैला। हासारफोर होनांगौ होनबा दैफोरखौ नायबाय थानांगौ आरो। माइआ मोजां जायो ओमफ्राय हाग्राफोर बायदिसिनाफोर फैदों नामा। हाग्राखौ रज'बायदि नामा बेफोरखौ। नायबाय नायफामबाय थानांगौ आरो।
औ
नायफामनाय ओमफ्राय। सय मासनि उनावहाय एसे फिथाइफ्रा फि-बुदां जाबाथाय मुलिफोर सारनांगौ। मुलि सारखांनानै। बे फिथाइ मोनोब्ला गोसोआव बे दाउफोरबो बालाबायो। दाउ सखाफोर जानो नागिरो बेफोरखौ माने एसे थाल लानांगौ आरो होनांगौ मानांगौ। बिनि उनावहाय माने माइ मोनबाथाय हासिगोन हानानै। हानानै न'आवहाय लाबोसिगोन आरो न'आव लाबोनानै मारा होसिगोन आरो ट्राक्टर दिनै दिनाव मोसौफोरजों मारा नायोमोन दानि दिनाव। ट्रेक्टरजों मारा होयो आरो मारा होखांनानै। माने बेखौ माने जानो थाखाय। मिलाव लाङो आरो जोङो मिलाव लांनानै। बेखौ माने माइरं बानायो आरो मिलआव माइरं बानायनानै न'आव लाबोसि सिगोन। न' लाबोनानै गिबियावनो बेखौ बावगोरो आरो। ओंखाम गोरलै हिसाबै गिबि ओंखाम जाजेननायनि होननानै। माने इसोरनि बावहरगोरो आरो बिनि उनावहाय। जानाय जायो आरो बेयाव बिनिफ्रायनो बे माइ आबादा माने जोंनि थाखाय आरो गोनांथार नालाय बे नङाबानो जोङो बे जोंनि आसाम जायगायाव माने बेलेग बायदिथ' नङा जोंनिया माइआनो जोंना गिबि गुदिसिन आबाद नालाय ।
औ
ओं दाना खोन्थादो दे लोगोरियाबो नोंनि बागै एसे बे माइ आबादनि बागै आंनि आं जि बुजि रोंदोंमोन बेखौ खोन्थाबाय आरो ।
औ औ नोंगौ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनो जोङो माइ आबाद नङाब्लानो जोङो सुबुं माहारिया जोंनि थांना थानायावहाय जोबोद गोब्राब नङा नङा होमब्ला ।
औ
ओ आङो बुंलांनो सानदोंदि ओ नोंथाङाथ' नोंथांनि रावजोंनो जोबोद मोजाङै गोलावै बो ओ फोरमायनानै खोनन्थालांबाय । आंबो आंनि रावजों फंनैसो फोरमायलांनो सानदों । ओ जोंहा माइ आबादखौहायो गायग्रोनो थाखाय सिगांग्रो मा मा खालामनांगौ नङा होमब्ला ।
ओ
जोङो माइ आबादखौ गायग्रोनो थाखाय जोंहा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै नाम थायो खोथियावबो जेरै मानसिनाबो नाम थायो बेबायदिनो खोथियाफोरावबो नाम थायो नङा होमब्ला । ओ जोङो बे खोथियाखौहाय जोङो मा खोथियाखौ गायनो बेखौहायो हानि जखा लानानै जोङो सिगांग्रो ओ बस्थायाव सोनानै दैयावहायो सोमनानै दोननाय जायो नङा होमब्ला ।
औ
फ्राय जोङो दैयावहाय सोमना दोननायखौहायो सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदि बायदिसिमावहाय सोमना दोननानै जोङो बे खौहायो बोखांनानै हायावहायो ओ जेनेबा जोङो गाजा बेरनो थाखाय ओ ल'खमनानै बेयावहायो ओ गुथ जानायनि थाखाय जोङो थालिर बिलाइखौहायो ओ मा थालिर बिलाइ नङा थास' बिलाइखौहायो जोङो ओ बे ओ माइनि सायावहाय खोबनानै दोननाय जायो आरोखि । जायनोखि जोंनि खोथियाहायो गाजा ओंखारो ओ बिनिफ्राय जोङो
गाजा ओंखारनो थाखाय जोङो सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदि खोबनानै दोनथ' थनानै जोङो ओ सिगांग्रो हाखौहायो खारायग्रोनांगौ नङा होमब्ला । खारायखांनायनि ओ खननै बा खनथाम जायनोखि हाया दुल दुल जाना हाग्रा गैया जासे हाब्रु जानानै जोङो हाब्रु ब्रु जानाय बायदियै जोङो हालौनो हालौवो । बेनिफ्राय ओ खोथिया जोंना गाजा बेरबाथाय जोङो बे हा हालेवनाय हाया बाथाय जोङो बेखौहायो मै होनानै बे गाजा ओंखारनाय खो खोथियाखौ जोङो फोनानै होनाय जायो नङा होमब्ला?
औ ।
ओ बेनिफ्राय जोङो बे खोथियाया ओ खौ फोनानै बे खोथियाया हायो । यो दानसे बा दानसे खावसे बेसोरफोरनि उनावहाय जोङो फुजानाय सम जाहैयो नङा होमब्ला ओ । सानसे खावसे सम जाजासिमावनो जोङो सिगांग्रो गायग्रोनो थाखाय हाखौ खारायनानै दोनखा नांगौ आरोखि । जायनाखि हाग्रायायो थैनानै थायो बेनिफ्राय जों खारायनाय हाखौबो जोङो खनथाम खारायनानै जोङो आरो फिन खेबसे हालौबावनानै गायनो हायो जोङो हा मोनबाथाय । ओ खोथियाखौहाय थुनानै ओ जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो जोंनि बर'फोरावथ' बर'फोरनियावथ' जोङो ओ माइखौहाय गायजेननो थाखाय जोङो ओ आग लायो नङा होनब्ला ओ बिदिनो जोङो ओ खोथियाखौ फुना लानानै दुब्लियावहायो ओ बायदिसिना लानानै थांनानै जोङो माइखौ आग्लाहयो नङा होमब्ला? बिनिफ्रायसो जों ओ माइखौहायो गायनाय जायो आरोखि बेनि फ्राय जोङो माइखौहायो गायनोब्लाथ' जोङो हारसिङै बुरजाबाथ' गायजोबनो हाया नङा होनब्ला ओ बेनिखायनो जोङो मानसि बुरजा लानानै खोथिया फुयो बा माइ गायो आरो । ओ माइखौहायो गायजोबनो हानायनि थाखाय जोङो मोसौ जोंबो हालेवो आरो ट्रेक्टरजोंबो हालेवो नङा होनब्ला फ्रायनो बांसिन दसेनो हालौखांनायनि थाखाय जोङो दानि जुगाव ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो नङा होनब्ला ओ जोङो ओ माइखौ गायखांनानैबो ओ माइखौ गायखांनायनि उनावबो जोङो गायनो थाखाय ओ खारायनाय समावबो जोङो आलिखौहायो दाननानै लाग्रोनांगौ सिगां नङा होनब्ला, ओ मानि थाखाय होनो ब्ला हाग्रा जायैनि थाखाय ओ जोङो बे आलियावहाय जेब्ला गायनोसै सम जायो अब्लाहाय जोङो आलिखौ खोहोजोब गोरबावोसो नङा होनब्ला?
औ औ ।
जोंनिफ्राय जोङो माइखौ गायखांबाथाय ओ बबे बबे दुब्लियावहाय दैया थांदों बेखौहाय नायनानै जोङो ओ दैखौहायो खोबनानै माने आलि खौ खोना दोनफिननानै जायनिथिं दैया थांनो हायै जासे दुब्लियावनो दामोल जानानै माइयावहाय थानो हायो ओ हाग्राया बे दैजों हायो थैयो बेनि थाखाय माइआ मोजां मोजां जानायनि थाखाय जोङो दैखौ जाय जमायनानै दोननाय जायो । नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बे माइआ लासै लासैनो ओ मास मोनथाम बा मास मोन मोनब्रैसोनि उनावहाय ओ बिबार बारनानै ओंखारो नङा होनब्ला बे ओंखारनायानो मोनबाथाय जोङो बेखौहायो ओ जेब्लानाखि मोनो अब्लाहाय जोङो ओ मानसि बुरजा लानानै हानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? ओ जों दानि जुगावहाय दुब्लियावनो ओ मेसिन लानानैबो ओ मारा होखानायखौ जोङो नुनो मोनो हानायखौबो नुनो मोनो औ हानायखौ हानानै डाइरेक्ट बेयावनो जायगायावनो ओ मारा होखानाय बायदि बेफोरबायदिखौबो मोनो बेनिफ्राय ओ जोङो हानानै ओ न'आव लांनोबाथ' जोङो मानसि लानानै दांग्रि खालामनानै ओ बे खौहायो बावखाजोंहायो न'आवहायो रोगाना दोनहैयो नङा होनब्ला?
औ ओं।
जोङो न'आवहायो मारा होनो थाखाय ओ मोसौजों होनो थाखायब्ला जोङो सिलाफोरावहायो गल जाबनानै जोङो मोसौजों होनानै मारा होयो नङा होनब्ला
उम
बेनिफ्रायनो जोङो ट्रेक्टर जोंबो होनो हायो दानि जुगावथ' मेसिन दंसै मारा होग्रा माइखौ दांग्रिखौ सोना होबानो माइ फिथायाहाय